औ
हेलौ लोगो
औ लोगो औ खोनादों दे बुं
मा खालामदों लोगो
अ आंथ' दा ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ
अ मोजां ना खबरफोरा आंना आंनाबो मोजां मोजाङानो दायो उम ओमफाय लोगो जोंहा दे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो
दे बुंदो मा आयदानि सायाव सावरायदो दिनै
जिउआवहाय बाहायजानाय माखासे आइजें आयलानि सोमोन्दै बे आयदानि सायाव सावरायनाय बेलेग
ओ दे जागोन दे
थिना लोगो जे औवाजोंबो बिराद आइजें आइला बानायनानै जों सानफ्रामबो बाहायबाय थायो
औ औ बाहायबाय थायोथ' आरो औवा नङाबानो जों सोलिनो हाया
औ दे मोनबासो खोनथालाय आइजें
अ औवानि औवानि बानायनाय आयजें आयलानि नाम ना
ओं ओं
जोंहाथ' गोबां औवानि आइजें आइलाखौनो बाहायबाय थायो दा न'आव बाहायनाय फोरखौनो बुंनोसै आं जोंहा सान न्द्रि संग्राय ओमफाय जेखाय खबाय आरो बै औवाजों हेबनानै मा होनो बेखौ दारहा दाराबो बाहायो जोंहा औ औ ओमफ्राय बै मैगं सु ग्राया जंगाय ना मा होनो? जेंगायखौबो इउस बानायो जोंहा अ जेंगाय औ औ बाहायो आरो जा बांसिन नखराव माने बे जेंगायखौ थ माबानो नांगौ जायो ना मैगं हानो सानफ्रामबो दैलि लाइफाव नांगौ जायो।
औ औ मैगं सुनाय औ मैगं सुनायफोराव बाहाय जायो। नयावथ नोंस्रा बाहायखायोआनो ना होनबाथ बिराद मोजाङैनो मिथियो ओमफ्राय बे आइजें आइलाफोरखौहाय जेनेबा जेंगाइखौनो होनबाय नोङो बे जेंगाइखौहाय ए नयावनो हेबो ना बायनानै लाबोयो?
अ जोंहा बेखौथ नयावनो हेबनाय जायो। नयावनो औवा दंखायो नालाय। ननिफ्रायनो हेबो। जोंनि आबौआनो हेबो।
औ
हेबनानै फानबावो बाजाराव फाननो लांबावोसो आबौआ
अ दे होमबाथ नों नुदों जानांगौ आ आबौ हेबनाय खौ औ दे दालाय
अ हेबनाया ना हेबनायाथ बिदिनो औवा खौ दानना लाबोबाय ओमफ्राय हासबाय मो जाङै जखा लानानै हासखांनायनि उनाव बिदिनो सैनानै लाबाय मोजाङै औवानि सायाव मा बा थायोना बे
औ
बेफोरखौ आराम सैनानै लायो सिखाजो साफानो ओमफ्राय जेथिया इ गोथां गोथाङा खारो गुफुर जायो होमबाना बेखौ सिं खावनानै माबायो आरो खाथि फिसा फिसा जिरो बाय खाथि खा खाथि फिसा फिसा जिरनानै माने बे समान जखानि जानांगौ आरो गोलाव गुसुं जानाङा अ खाथिफोरा बेनिखायनोथ' माने औवखौ मोजां हास'खानानै जखा लानानै हास'खानानै नांगौ बायदि बेसे गिदिर बानायगोननोङो बेसे फिसा बानायगोन बेखौनो नायखानानै ज' जखा लाखानानै माने खाथिखौ जिरनाय जायो आरो बे खाथिफोराबो माने बांद्राय रोजा बाथाय हेबनो मोजां जाया आरो खाथिफोरा माने बायस' नुबाय थायो मोजां जखानि माने गोबां बा हेबनां माबानांगौ आरो जिरनांगौ खाथिखो ओमफ्राय खाथिखौ गोबा जिरनानै बिदिनो सैयो बेखौबो स्लिम स्लिम नङाबाथ' हेबनायाव खाथिफोर माबाया हाबो हाबोना
ओं उसुबिदा जायो
जायो ओं ओंखायनो मोजां स्लिम सैना लानानै मोजां बिदिनो खाथिफोरा बुरजा सैखांबाथाय माबायो आरो बेखौ मोजाङै जखा माने हायाव दोननानै सिदा सिदा सिदा दोननानै ओमफ्राय हेबलांबाय थायो आरो बिदिनो ओमफ्राय हेखांनायनि उनाव आरो माबायो। खावनाय होनो इखो खावो बेखौ माने आरो माबा नांबावगो मा होनो। आंबो बांद्राय मिथिया दिसुन बे बुस्थुखौ नामखौ मिन्थिया आङो जायखिजाया मोनसे औवा गोलाव खाथि जिरना लाना होननानै बेखौ ओरै खावनो थाखाय बोरै दुलुर बानाया बा जेंगायफोरखौथ' अ गथा बानायनो थाखाय अ इनि थाखाय मोनसे औवा माबाना लाबावो जखानि हास'ना लाबावो बेखौबो मोजां स्लिम स्लिम सैनानै ओमफाय आरो इ खानो थाखाय। थेंगलबो जिरबावो।
ओ
अ थेंगल फिसा फिसा जिरनांगो आरो बेखौ। खाब थानांगौ जायोना औ औ औ। दाथ' बांसिन दानिया माबाफोरफोरखौ बाहायो दिसुन बे ओ एलमिनियामनि माफोरखौबो ओ प्लास्टिकफोरखौबो बाहायो दाना अ ओमफ्राय गोदो गोदोथ' आबै आबौमोनाथ' आगोलनिनो नालाय बिसोर आगोलनि आदबजोंनो मावो ना खामानिखौ ओमफ्राय बिसोरो थेंगलजोंनो खाबथायो आरो
ओ ओं
इदिनो खाव खावनाय होनो इदिखौ खावो आरो। माने खाबथा जोबो सारिगिदिं खाबथानानै उनावो बेथ' खावखांनायनि उनाव बे खाथिफोरादि गोलाव गसुं नुजायो ना गोजौयाव बे बे गोजौयाव नोजानायखौ हो माबायो आरामसे गाजो हास्लिबनानै लायो आरो खमाननो
उम ओं ओं आखाइजोंबो बानायजोबो आरो ना आरो आबौमोन होनबाथ' ओ एसे बोराय बैसो जाबाय नालाय बिसोरहा माने जिरायनानै ख्लेब ख्लेब मावनो मोजां जायो आरो
अ अ ओमफ्राय थारा फोरखौबो न'आवनो हेबो आरो
अ उम उ‌म ओरैनो दा बाजाराव बेसांसो सोलिदों बायदि नों मिनथिनायाव
धाराफोरा ना अ धाराखौथ' आं मोजाङै मि थिया खिन तु माने माबाफोरा जेंगायफोरालाय
ओं
द'जि रां स्निजि रां बिदि सोलिदोदां
अ दायो आरोना
निया जोंनि आबौनाव बाय फैबा बि दि लानाय नुयो आरो आङो द'जि स्निजि दाइनजि माने गिदिरबाथाय दाइनजिफोर लाबाय अ ओमफ्राय एसे फिसाबाथाय स्निजि ओमफ्राय बा फिसा एसे फिसाबो थायोना बिदिफोरबाथाय बाजि
ओं ओं ओं उम होनबाथ' नोंसिनिफ्राय
न'आवनो बानायनानै माने बाहायनो हाबालाय मोजां आरो ना
थ' दामफोरखौ नायोबा बेसेनफोरखौ नायोबा जोंनियाव जोंनिथिंजाय माने बिराद गोबांसिन आरो
अ नोंसि
औ औ गामि ओनसोलावहाय एक्सट्रा फाननाय जायो आरो माने बारा लानो हाया माने गामियाव ओमफाय आरो बाजाराव एसे आलादा जायो आरो बिसोरना बांनायनि सान्स दायो बाजारावथ' गोसोबायदि मोनो नालाय ओमफ्राय गामियाव आरो सिनाखि गोजा नालाय ओमफ्राय बिदिनो गावजों गाव अनलाय लायनाय थायो नालाय फाला बदलसो बेखायनो एसे खम बेसेननो हरनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय बांसिनानो जेखाइया सोलियोदै जे खाइ जेखाइ ना गुरनो थाखाय ओं जेखाइ खबाइ बिराद माने जोंहा आबौआबो हेबो हेबनाया ओमफाय थोस्लाबलायानो अर्दारजों अर्दार माने बिफैबायानो थायो मानसिफ्रा
अ दाथ' आरो दाबायदियाव ना गुरनायनि टाइम जाबायना अ
सिगां होलांलायो होमबाबो हेबख'नानैनो हरनो हाया आरो
माने बाजाराव बायना मोननायनिसाय न'आव हेबनाया मोजांसिन जायोना बे ओंखायनो मानसिफोरा न'आव हेबनायखो
औ ओं ओं बेनिखायनो नागिरबोयो ओं बाजाराव आरो गाव गोसोबायदि आरो सोरनिबा सोरनिबा हेबनायफ्रा खायख्लें खुख्लें जायोना जेखाइ हेबनायफोरा औ ओमफाय जोंना फुरा माने दोरोङारि हेबनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो जोंहा आबौआ बिराद मोजां हेबनो रोङो माने जेखाइखौ खावलाय गोनांलाय बानायो बे खावलाय गोनां बानायबा मा जायोनो मागुर नाफ्रा बे खावलनाय गिदिरथिंजाय साइद साइद माने जिं जिं जिङा बे जिं जिं जोंहाय बे खावलायथिंजाय हाबलांलायनाय आरो बिदि फोथायनाय दङा
अ गोजोनिफ्राय फोथायनाय दं आरो ना औ
थाय आरो बिदिबो बुङो बुंदों आरोना माने जोंहा निनो बुङो नालाय फैबाथाय बे बोरायनाव जेखाय लांफैबाथाय बिनो मोजाङानो जायो नाफोर बुरजा बुरजा मोनो बिदि होननानै बुङो आरो ना गाखोसो गारजायो बिदि होननानै बुङो आरो जोंहा आबौखौ
होननानै
ओं ओं ओं ओं ओं आरो ओं ओं माने ओमफ्राय आरो बै खबायाबो खबायाइखौबो जोंहा आबौआ बांद्राय गिदिरद्रायबो नङा फिसाद्रायबोसो नङा माने गेजेरनि जखानि हेबो आरो
अ इदिबा समायना नुयो
ओं ओमफाय आरो जुदि उन्दै उन्दै गथ'फोर जुदि दङबा बे गथ'फोरनोबो थाखाय माने फिसा फिसाबो हेबनानै हरो आरो
अ बे फिसा फिसाखौ नायनो समायना थाथ'यो आङो ओ
एरैनो बानायनानै हरो आरो
अ औ ओमफ्राय बे ओरैनो ओ बेसेसो लायो बेसेनखो नोंसोरनि जा
बेेसेनफोरखौथ' गोबाङानो जोंनिया बिदिनो जेखायखौहाय सारिस' माने ब्रैजौ रां बियो आरो ओं ओं ब्रैजौ रां बायदों खबाइ बेखौहाय नैजौ रां लायो
औ औ
खस्थ'बो जायो नालाय ओ खस्थ' जायो खबाइखौहाय नैजौ रां लायो
अ आरो जेखाइखो सानसेयावनो हेबनानै दिहुननो हायो ना हाया
मा होनदों
जेखायखौ सानसेयावनो हेब नानै दिहुननो हायो ना हाया बेसे बेसे सम लायो जेखाय हेब
जेखायखौहाय सानसेयावनो खेबजोबनो हाया फार्स्टावनो मा मा खालाम नांगौ जों जेखायखौहाय जेखाय हेबनोथ' मोनसे जेनेबा औवा थसेथ' नां खा ओमफ्राय औवाथ' जैया ग्रोब ग्राबसो जायो माने जेखाइ गंसेया दानलु दानलाबो खालामनांगौ जायो नालाय हास'ला हास'लि जखा लानांगौ जखा लाखांनानै सैनां ओव ओमफाय सैनानै आरो सिखाजों मोजाङै ओइ माबानांगौ सोमसि जों बानायनांगौ ओमफाय बानायनायनि उनावहायसो उनावहायसो माने खेबनांगौ नालाय हेबनाय जायो नालाय बेखौबो बांद्राय माने गिदिर गिदिर लाबदां लाबदां खालामबाथाय मो जाया बाइस बै जाहैदों फाय इसे माने ओंआं एसे माने लिबु लिबु माने गोबा खालामनांगौ आरो ओ गोब्बा खालामनानै आरामसे हेबनांगौ आरो बा इखोबो ग' थ' उन्दैफोर थायोबा दिस्टाब लायदोंनो बिसोर गथ'फ्रा गाला गालि खालामो नालाय बेराद माने ओ ओं ओं जोथोनै ओ दोननांगौ बेखे नांगौफोरानो खस्थ'बो बिराद जायो ओमफाय बिदि खस्थ' जानायनि थाखायनो दामाबो गोबां जायो
अह
नोङाबाथ' आरो जेबोआनो नङा आरो सानसेयाव दिहुननो थाखा खायानोखा औ फुं ओं ओं ओं फुंनिफ्राय नाजाबाबो हाया ओं साननै होनांगौ ओं सानसेनि बे जेखाइनि खना जे हमग्रा जेंखौ ना गुरनायाव ओरो हमोना हमनानै बोयो बै देन्थाखौहायनो बानायनो थाखाय सानसे सिगां बानायना दोननांगौ
अ बिखो सिगां बानायग्रोना दोनखानांगौ अ अ बे बानायनायावनो सानसे लाखायो आरोना अ
दे होमबालाय लोगो दोनथ'लानसि खोमा दे
अ दे उनाव सावरायलायसिगोन दे दे औ दे ओ